हेलौ औ नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
हेलौ
खोनादों नोंथां
हेलौ औ नोंथां हेलौ औ दे खानादों नोंथां खानादों खानादों औ नोंथां
औ औ नोंथां नोंथाङा नोंथाङा माबोरै दं दासान्दि
मोजाङैनो दं नोंथां
अ नोंथाङा दासासान्दि ओ आबहावा सांग्रांथिनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा आंनो
हागोन हागोन नोंथां हागोन हागोन हागोन उम
दे फोरमायलाय नोंथां
औ दे हागोन स आबहावा आबहावा सांग्रांथि होनना बुङोब्ला माने जों सिगाङाव आबहाव होनना बुङोब्ला जों आबहावा होनना बुङोब्ला जोंनि सोरगिदिं थानाय बिफां लाइफां दाउमा दाउसा जिब जुनार एम्फौ एनला हाग्रा बंग्रा बिसोर गासैबो गोलैयो आरो बिसोरो आबहावानि मोनसे बाहागो बिसोरो सापस आबहावा सांग्रांथि होनना बुङोब्ला जों गासैबो माने जिउ गोनां आरो जिउ गैयै बिसोर फारफ्रोमखौबो जोङो सांग्रां खालामा लाखिनाय बे बे आरोखिना आरो बेजों लोगोसे जोङो आखावहाय माखासे जेनेबा सम्पद मोनो जाय सम्पदआ बेनि गेजेराव माखासेया फुटानफिनजाग्रा आरो बिनि गेजेराव माखासेया जोबलांग्रा बेफोर गासिबो आबहावायाव गोख्लैयो। अब्ला जोङो आहाव सांग्रां होननांगौब्ला गुबैयै जाबाय जोङो आखहाखौ साखोन सिखोन लाखिनाय स' गिबियाव जोङो मोनथि खायो। बिफां लाइफां आरो सुबुं माहारि बेजों जोबोद मोनसे मोजां सोमोन्दो दङ। जेरै जों मिथिगौ सुबुं माहारिया जिउआारिफ्रा अक्सिजेन गेसखौ हां लायो। आरो खाफान दुस्रि गेसखौ हगारो थिग बे रोखोमैनो बिफां लाइफांफोरा खाबरनिफ्राय फिसाय गेसखौ सोबना लायो। आरो अक्सिजेन गेसखौ हगारो अब्ला बिफां लाइफां आरो जिवारिजों मोनसे एकदम सोमोन्दो दं आरो बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जों मोनथिखायो। जिखिनि रोखोम सोरोथायाइ बिखान्थि जायखौ बुङो इक' सिस्टेम बे इक' सिस्टेमखौ माने जोंनि सै थानाय बिफां लाइफां माने एम्फौ एनला हाग्रा बंग्रा जिब जुनार माने बेयो मा खालामो इक' सिस्टेमखौबो बिफां लाइफां मा खालामो थि लाखियो। मानोना बुङोब्ला जों इक' सिस्टेम होनना बुङोब्ला बा सोरथाइ बिखान्थि होननानै बुङोब्ला बेवहाय फेसिवोराया आं गोलैयो। बे फेसिवग्रियानो गिबिसिन गोल्लैयो मानो होनबा फेसिवग्राया जाबाय मुवा बेसादफोरखौ सेवनानै माने आफ आबहाजों गोरबोैयो अब्ला बियो आबहानि थाखाय जोबोद मोजां आरोखि ना बे आरोखि ना अब्ला बेनिखायनो जोङो बेफोरबायदि गासैखौबो थि लाखिनो थाखाय बा आबहावाखौ जोङो स मोजां लाखिनो थाखाय जोङो बिफां लाइफाङाव गायनायाव माने सांग्रां जादों आरोखि ना माने बिफां गायनाय बिफां लाइफां गायनायाव जोङो बांसिन गोसो होनांगोन आरो बे आरोखि आरो बेजों लोगोसे जों मिथिखायो माने आबहावासा होनना बुङोब्ला जोङो माखासे सम्फद जोंनि गेजेराव माखासे सम्पद मोनो जोङो जेरै मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगायारि नङै सम्फद माने बे आरोखिना मिथिंगायानि सम्पद आरो मिथिंगानिोंनि सम्फद आरो बेजों लोगोसे सम्पदा मोनै हायो। मोनसेया जोबलांग्रा आरो मोनसेया जाबाय जोबनो रोङै। माने आं जोबगानि गेजेराव बुंगोन जायफोर मोनसे थि जखानिल' जेरै खैला पेट्रल डिजेल बेफोरो मोनसे थि जखानिल' बेफोरो जोंनि बारहावायाव बा आबहावायाव मोनसे थि जखायल' दं आरो। जायखौ जों बाहायबाथाय बियो जोबलाङो अब्ला जों बेखौ बाहायनाया मा जागोन सांग्रां जानांगोन ज आरोखिना अब्ला नांगौ समावल' जोङो बाहायनांगो नायै समाव जोङो बाहायालासेनो दोननांगो आरोखि बे रोखोम जेरै बेजों लोगोसे जोङो दै समफोर बुंनो हायो। दै समफोरखौबो जोङो नांगौ समावल' बाहायनांगोन नाङि समाव जों बेफोरखौ माने बन्द' खालामनांगोन सापस माखासे ओरैबायाददि सुबुं थायो। बिसोर मा खालामो एकदम टेबखौहाय जेब्लाबो माने माने अपेन खालामना लाखियो आरोखि ना माने बन्द' खालामालासे लाखियो। अब्ला बेबायाददि जउनाव माने सम्पदआ खहा जायो आरोखि ना बे आरोखि ना आरो बेजों लोगोसे जोङो आबहावा सां आबहावाखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखाय बा आबहावाखौ जोङो एकदम साखोन सिखोन खालामनो थाखाय बेवहाय सुबुं माहारिया माने बेवहाय सुबुं माहारिया भारतनाव जायो बे आरोखिना जोङो बेजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादनि बाहायनायखौ जोङो खम खालामनो थाखाय जोङो मोनथाम आर खौ बाहायो जेरै इंलिसावहाय रिउस रिसाइकोल रिइउस आरोखि जोङो जेरै बर'आवबा बाहायफिननाय फिन बाहायफिननाय फिन गिदिंहैफिननाय माने बाहायफिननाया जाबाय माखासे हायजागा बुस्थुखौ जोङो फिन बाहायफिननाय बे आरोखि ना आरो
गिदिंहोफिननाया जाबाय जायफोरखौ जों बाहायजारा बेखौ जोङो फिन बानायफिननो थाखाय जोङो दारिमिनाव गिदिंफिननांगौ आरो जों मा बुस्थु फिन बाहायफिननाय बाहायनाय आरो गिदिंहोफिननाय नङा होमबा ना बे आरोखि ना अब्ला बेबायदि रोखोमै जों आहावाथिखौ आबहावाखौ जोङो साखोन सिखोन लाखिनो हायो। अब्ला नोंथाङाहाय माइ गायनायनि बागै नोंथाङा बुंनो हागोना एसे
औ नोंथां औ खोनादों नोंथां आं माइ गायनायनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनो सानदों माइ गायनो थाखाय गिबियावनो जोङो मोनसे हा एबा दखरसे जायगा नांगौ जायो। बेनि थाखाय बे हाया दलहा जान नांगोन जेराव दैया थायो अब्ला बै हायानो आबाद माइ आबाद मावनो थाखाय साबजाथाव जायो। माइ आबाद खालामनायनि थाखाय एबा माइ गायनायनि थाखाय अखानि एबा दैनि जोबोद गोनांथि जायो बेनि थाखाय अखानि दै आरो गुबुन राहायै पाम्पनि गेजेरजों बोखोनाय दै नङाब्ला बान्दोनि गेजेर गेजेरजों मोननाय दै बेनि गेजेरजों दैनि नांगौथिखौ सुफुंनो हायो। बेबादिनो दंग' खालामनानै नांगौ जानाय दैखौ बे दुब्लियाव लाबोनो हायो बेनि थाखाय दंग'खौ जोथोन लानांगौ जायो दंग'खौ फोसाबनानै होबाय थानांगौ जायो। जाहाथे दैया नांगौबादि थांलाय फैलाय जानो हायो। दा आं माइ गायनायनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायलांनो सानबाय गिबियावनो बै हाखौ हालेवग्रोनानै लानांगौ हाखौ हाल एवखांनायनि उनाव बेखौ गोबाव सम दोननांगौ आरो फिन गोबाव समाव बेखौ हाल एवबावनांगौ जायो। बे हाल एवनायखौ जोङो दा सान्दि ट्रेक्टरजों खालामनाय जासै गोदोनि समाव मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन नङाब्ला बेखौ जावग्लिनानै बो गायनाय जायोमोन फारसेथिं माइ गायनो थाखाय खोथियानि गोनांथि जायो खोथियाखौ बेबादिनो दाबसे जायगायाव फोनानै लायो फोना लाखांनायनि नैजि साननि उनाव बेखौ फुनाय जायो। आरो हरै फारसेथिं
गायनो गोनां हाखौ जोङो मोजाङै हाल एवनानै लाबावनांगौ जायो। एबा बेखौ फोमोननो गोनां जायो फोमोननायनि सिगां बेखौ आलिखौ दाननाय जायो आरो बेनि उनाव आलिखौ फिन हाब्रु हाजों खोनाय जायो। बेनि उनावनो माइखौ गायनो थाखाय थाग थियारि खालामनानै लानो हायो आरो खोथियाखौ मोनसे थि जान्थायाव एबा समान समान जान्थायाइाव गायनाय जायो ब जान्थायाइफोरखौ हमनानै लायोब्ला से फुटनिख्रुइ खमसिन होननानै बुंजायो। आरो बेबायदि जान्थायाव गायोब्लानो माइ आबादा मोजां जायो। माइखौ गायखांनायनि उनाव बेखौ
दै मोनहोनो गोनां जायो। दैनि थाखाय बान्दो एबा गुबुन राहाय जेरै फाम्पनि गेजेरजों दै बोखोनाय अखाखौ लामा नायनाय बेफोरबायदि जों खालामनो हायो। आरो बेनि उनाव माइआ गोजौ जौवोब्ला बेखौ हासार होनांगौ जायो हासार होखांनायनि उनाव आरोबाव मुलि सारनांगौ जायो मुलि सारनायनि उनाव बियो जुदि साबखांबोयोब्ला आरोबाव उनाव मुलि होबावनाय जायो। आरो बेबायदिनो मुलि हासार बेबायदि बाहायनांगौ जायो। आरो मा रोखोमनि बेराम जादों बेखौबो नायनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला जानला मोनानला मुलि बाहायबानो जाया। बबे रोखोमनि बेरामा जादों बेखौ मिथिनायाबो गोनां। आरो मा रोखोमनि एम्फौ एनलाया बेखौ खहा खालामदों बेखौबो मिथिनाया गोनां। माइखौ मोनहोनायसिम एबा मोनहोनाय समसिम मोनहोनो थाखाय सरासनस्रायै थामनिफ्राय ब्रै दान नांगौ जायो। बिनि सिगांनो माइआ थाइरानो लायो। थायनानै लायोब्ला जोङो खनसे हासार होबावनो गोनां जायो बेबायदि हासार होबावोब्ला माइ फिथाइफ्रा मोजाङै स्र'यो थाइनो लायो अब्ला जोंनि दिहुनथायाबो बाङो बेनि उनाव जुदि माइआ मोनोब्ला बेखौ जोङो हानानै लाबोयो। हानानै लाबोखांनायनि उनाव मोनसे जायगायाव बेखौ दामोल खालामफैयो। दामोल खालामनायनि उनाव बेखौ मारा होनो। थाग थियारि खालामो गोदोनि समाव मोसौजों मारा होयोब्लाबो एबा ट्रेक्टरजों मारा होयोमोनब्लाबो आथिखालाव बेखौ मेचिनजों मारा होनाय जासै बेबायदिनो माइनि दिहुनथाइखौ जोङो बेबायदि राहाय खालामनाय जायो।
आरो बेबायदिनो माइखौ माखासे बाख्रियावबो
गोजोन्नाय थाबाय नोंथां खोनथायानो थाखाय औ दे नोंथां होनबालाय दोनथ' लायनोसै नामा नोंथां?
औ दे जासिगोन दे नोंथां।